औ खोनादों औ औ खोनादों औ दा बिदिब्ला जों ओ मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां
हेलौ नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों ना हेलौ
हेलौ
हेलौ औ नोंथां खोनायाखै खोनाबाय औ खोनागासिनो आं नोंथां औ खोनादों खोनादों औ खोनाबाय औ औ
हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां
खोनाबाय दा औ
हेलौ खोनादों औ औ आ औ खोनाबाय ना
औ औ
जों होनबा दायो माने जोंनि बर' फोरनि गाननाय जोमनायफोरनि सायाव औ जों
औ औ जायो नोंथां सावराय जायो औ
औ औ औ होनबा आं जागायनोसै नोंथां होमबा
दे दे दे औ बुंग्रोदो नोंथाङानो औ खोनादों खोनागासिनो
औ जोंनि माने बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' माने जों ओ बांसिनखौनो माने जों गाननाय जोमनाय होनना बुङोबा जों दख'ना जेरै ना आइजो थाखाय आरो बर' फोरनि थाखाय माने माने बे मोनसेयानो आरोखि लोगोसे बिनि बेलायाव जेरै आर'नाइ आर'नायाथ' बे माने गुबैयै माने गिबि सारियाव जों गोलैैयो जाहैबाय औ जाय खौ जों माखासे सिगांसो माने जों जि ए तेक जायखौ माने जोमोब्ला जायखौ जों गोदोनायाव लायो अब्ला माने सारा बुहुमनि मानसिफ्रानो
दा जोंनि भारतनि सारा गु जायगानि मानसिफ्रानो माने ए बे बे मोनसे माने बर'नि मोनसे सिनायथि होननानै निस सिनाय
थि मोनबाय आरो, नङा ओमबा नोंथां?
औ। लोगोसे माने जों माने बेखौ मारै बानायो होननानै, औ। बे खुन्दुंखौ जेब्ला जों माने बि नो जेब्ला जों ओं खमखौ लायोना माइरं माइरंखो जे ओं रुग्रोना नानै लायो रुनानै बे माइरं माने गेफे खालामनाय जायो माने बे बाज निफ्राय लाबोनाय ह निफ्राय एसे फुननाय जायो, लगायनाय जायो। बेनिफ्राय जेब्ला खुन्दुंखौ हायख्लाङो बिदिनो फुं औ। ओंखाम मा मायदि होनाय होनो जायखौ। बिनिफाय जों बेखौ माने सा उङाव ओ फोरान नाय जायो। गोरान जा जेब्ला सान्दुङाव फोरानखाङो अब्ला दिनो माने बेखौ जों माने बै सोरखि सानानै लानाय जायो। जेब्ला नांगौ खिनि मुसाखौ जों सागोन दिनाव बांसिन अबेबा न'नि लांगोनानि फिफां माइ मारा होनो माइ अमनो बानायनाय खलान। थ मानि बे फोरखौ माने सो-सोंनाय जायोमोन आरोखि। बे गोलाव गोलाव माने ओ बेसेबां गांबसे बा दसखानबा दसखान खान बेसे
औ
होनब्ला बिसि बेजों
हिसाब खालामनानै
उम हम
नंगौ
औ
बुंंखाङो
हो औ
खुला बिदिनो माने बेखौहाय मा होनो बेखौ ओ फुनथुननाय होनो बेखौबो नोखौ जों मोनफा मोनफा सोनना लायो जायखौ
अ उम उम
साननानै लानानै जों मोन जायखौनो सिदाग्रा थार जों बे मोजाङै माने दानायजों दख'नाखौ माने दानायखौ जों नुनो मोनदों आरो
दानाय जायो आरो ना नों
गामसाखौ बो माने जोमैनो माने दानायखौ जों जायोमोन नाथाय नथाय दानि जुगाव जों बांसिन मेचिनजों दानाय बा अइभिंफ्राव दानायमोन खौनो द्रामाव सोंनाय बेफोरजों सोंनानै जों दानायखौसो नुनो मोनो जाय आरोखि दा औ दा नोंथांमोनजों मानि मारै मारै बिदिनो दानाय जायो आरोना
औ ओरैनोथ' ओ नों नोंथाङाथ' ओरैनो दानायनि सायाव फोरमायखाबाय। औ।
खोनादोंना औ।
बे नो औ खोनादों खोनादों नोंथां।
दानाय जायो नोंथां औ फोरमायहरबाय।
नोंथाङाथ' फोरमायखाबाय दा नङा होमबा नोंथां माने आं गाननाय जोमनायनि सायावल' फोरमायनोसै नोंथां ओ मानो होनबा जों दख'ना आरो गामसा जोंनि बर' हारिनि। हारिमु ओ बा सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय। जों मा माखासे फोरबोआवल' बांसिन जोङो गान ओ गाननाय।
हेलौ औ दे बुं दे दे दे औ। औ खोनादों खोनादों औ।
हा स्ल जाबाय नेदा औ नोंथां खोना औ खोनादों ना। हेलौ
औ खोनाबाय खोनाबाय।
औ औ ओरैनोथ' जोंनावबो नोंथाङा जा। औ दा औ दानायखौ औ औ दानायखौ नों नोंथाङाथ' दानायनि बागै फोरमायखाबाय नङा होमबा नोंथां औ जों ओ जों आं ओरैनो दानायनि सायाव बुंला जोङो दानायाबोथ' एक जानो जोंनावबो नोंथाङा जेरै जा बुंदों बे नंगौ गासैबो बिदिनो जोंनावबो बेबायदिनो दाय
औ औ औ औ औ औ औ औ नंगौ नंगौ औ औ औ औ नोंगौ नोंगौ
थांबा जों बैसागु बैसागुवाव जों बयबो दख'ना गामसा आर'ननाइ ला
आरनाइ लानानै जोङो बैसागुखौ मागिनाय जायो आरो औ औ बेखौनो आरो जोंहा गोबां ओ नेम दंबावो जे औ औ औ औ औ जाय फुजा होग्रा औ औ बेबो गोदोनायाव आर'नाइ लाथारनांगौ आरो।
दा बिनि सायाव आरो मा
औ औ औ औ औ औ औ औ जागोन जागोन बिदिनो आं एसे सोसन सो प्रसेस सोसनबावनो सानबाय नोंथां गाननाय औ गाननाय जोमनाय बर'नि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोबा नाथाय ओ बिदिनो दानि जुगाव माने गोदान मोनसे माबा फैदों जाहैबाय नोंथां बेनो जाहैबाय माने जों दख'नाफोरखौ माने ओ बिदिनो खटबादि बानायना जों गाननाय नुदोंना नों
औ औ औ गस्लाफोर बायदि औ नंगौ
गाननाय गल्सा जायखौ जों बिदि बानायनानै गानो लोगोसे बिदिनो आर'नायनिबो जों गस स्लाफोर बानायनाय जों नुनो मोनसै औ ओं बायदि बायदि रोखोमनि गानग्रा बानायनायजों आर'नाइ दख'ना फोरजों गा बानायनायखौ जों दानि समाव माने नुनो मोननाय जादों
औ औ औ नंगौ
ओ दस स बोसोरनि सिगां माने जों बेफोरखौ रोङामोन आरोखि नोंथां थारमाने समजों लोगोसे मानसि नि साननाय हनाया सोलायनायजों लोगोसे से माने जों बेफोरखौ औ रों रों रोंबोनो हमबाय गु गुबुन फोरनिफ्राय नुनानै माबोरै बानायो मारै मारै मारै खालामनाय जायो बेफोरखौ नुना जों सोलोंनो हमबाय आरोखि दा बेफोरबायदि रोखोमै जों गाननायखौ जों नुनो मोनदों लोगोसे बिदिनो बेफोर औ लोगोसे बे ओ बेयावथ' जों जोंनि बर' हारिनि गाननाय औ नंगौ नंगौ गोमालाङखै औ बरनि लोगोसे माने जों माने ओ दख'नानि बेलायाव जों बुंनो थाङोबा माने गोबां गोबां गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जों आगरफोर होनाय नुनो मोनो आ नोंथां जेरै दाउसा मो ख्रेब फारौ मेगन बायदि बायदि जेरै मै आगर जों बेफ खौ माने गुबुन गुबुन खोमनि आगर होनायफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो नोंथां। लोगोसे बिदिनो आरनाइफ्रावबो औ बेफोर बेखौनो जों होनाय जायो गुबुन गुबुन रोखोमनि। ओम। आं जेखौ बुंलांदों जेरै फारौ मे गन बेफोरो आगर बेफोरखौ जों बा हाजो आगर औ हाजो आगरफोर खौ बांसिन नुनो मोन्नाय आरोखि नोंथां आरनाइफ्राव औ। बेफोरबायदि जेरै औ आरो दखनानि बेलायाव जों बुंनो थाङो बा माने जेरै खल सुथा दखना थायो, माइदि दखना थायो। औ नाथाय दैज्लां बोथोर थ' बांसिन कलसुथानि दख'ना दैज्लां बोथोराव बांसिन खलसुथानि दखनाखौ जों बांसिन नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां मानो होनबा दैज्लां बोथोराव औ माइदिया मानि माइदिनि दखनाया मानि माबा मा होनो दाजाया आरोखि बिनि थाखायनो माने खल सुथानि द खनाखौ बांसिन दानानै जों गाननायखौ जों नुनो मोननाय जायो नोंथां। लोगोसे दानि जुगाव बां ओ मि बांसिन जों दानाय दखनाफोर माने दखान फ्राव माने बिराद ओम माने नुनो मोननाय जायाखै आरो ओंखारबाय खिन्थु बिसोरनि दानाय औ दानाय द आखाइजों दानाय दखना बिसोरनि बेसेना एसे खम जायो आरोखि औ। ओरैनो दाम खम हाजारफ्रावनो जों मोनला बायनाय जायो। बेफोरबायदि गाननाय जोमनाय बर'नि गाननाय जोमनायफोरखौ माने दानानै आखाइजों बानायनानैनो माने गोबां रोखोमनि ओ दखानफ्राव जों फाननानै जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोननाय जायो नोंथां। दा नोंथांमोननिजों बिनो गुबुन मा मा रोखोमनि गनाय जोम दखनाफोरखौ मोननाय जायो नोंथां दानि जुगनि इउन जोलैनि फरायसाफोर औ जाखांफुनाय गथ' औ बिसोरो
खौ माबायदि लाखिनो नाजालांगोन जेनेबा उनावहाय जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ बर' हारिनि जोंनि हारिनि गान्नाय जोमनायफोरखौ बिसोरो उन
इयुनाव लाखिलांबाय थानोब्ला जों माबायदि बिसोरनो दिथा होनांगोन माबायदि फोरोंनांगोन जों बिसोरखौ बेखौ जों माने बांसिन माने बेखौ गामि ओनसोलावनो बा गावबा गावनि गाव गावनि न'खरावनो माने बिमा बिफाफ्रा बांसिन माने फोरोंनो माने फोरों उन्दैनिफ्रायनो फोरोंनांगोन आरोखि नोंथां दा बेबायदि गावबाव गावबाव औ औ औ औ नंगौ नंगौंगौ गबागाव दाय थ' लालायनांगोन आरोखि नोंथां औ नोंथां होमबा जोंना टाइमआबो जोब्बाय ना
औ औ जोब्बाय नोंथां दे उनाव सावरायफिनलायगोन नङा होमबा नोंथां
औ औ औ औ गोजोनाय थाबाय फरायलायगोन